औ
औ हेल'
गाहाम गाहामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दा माबाफोर मावदों नामा?
आङो जेबो मावाखै नोंथां।
अ दा नोंथाङा जेबो मावाखैब्ला जों मोनसे टपिकनि एसे सावरायनो नामा?
सावरायजागोन नोंथां। जेबो उसुबिदा गैया
जों दा माने बिफां लाइफांनि सोमोनदै एसे सावरायजागोन
सावरायजागोन नोंथां थारैनो नोंथाङा बिफां लाइफांनि सायाव सावरायगोन होननानै बुंदों थारैनो जोबोद मोजां। बेयो मोनसे ओ जोंनि सानैजोंनो रायज्लायनाय होननानै आं सानगोन
ओ जेनेबा ओ आं एसे फोरमाय बिफां होन अब्ला जोङो माने मिथिंगायारि मोनसे मिथिंगानि मोनसे दाजानाय आर ना बिथिं ओ बिफां होनना बुङोब्ला ों गिदिर गिदिर जेनेबा दंफांखौ होननाय जायो जेनेबा गो जौ दालाय गोनां बेफोरखौनो फिसा बारा गिदिर
औ
जानो रोङिल बिफांफोरखौ होनो आरो जेनेबा गिबियाव जों बिफां लाइफाङा मिथिंगाजों सोरजिजानाय मोनसे सम्पद आरो बे मिथि बिफां लाइफाङा जोंनि मा मानसि माहारिजों माने गोबां एंगार हायै सोमोन्दो दं मोनसे
नंगौ नोंथां
ै औ औ बे बोखारनाय अक्सिजेन गेसखौ जों लानानै जों बे बुहुमाव थांनानै दं आरोना औ बेखौ बिफां बिफां लाइफां जाहोनाव मा जाहैबाय बिफां लाइफाङा आ खम जालांनायखौ नुनो मोनबाय नोंथाङा बेयाव माबा फोर बुंगोन नामा
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा जि बुंदों बिफां लाइफां जेनेबा जोङो ओ बिफांनिफ्राय बिफां आरो लाइफांनिफ्राय जोङो मा बिसोरनि हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ जोङो सुबुं माहारिया लानानै थांनानै थादों नङा होम बा औ बेयो जोंनि जिउ राहानि थाखाय जिउ जोंनि जिउनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद गोनांथार आरो जों बेखौ एंगारब्लानो मानसि माहारिया मा जिउआ गैया जाहैयो नङा होमबा नोंथां
औ
दा आ नोंथाङा जे बुंलां बुंदों दानि सो फंनैसो सोंदों ओ बि बिफां लाइफां आथिखालाव खमायलांनानै जाहोनाव मा ओ जोंनि थांना थानायाव माबोरै
औ
ओ जोंनि थांना थानाय लामायाव माबायदि जोंखौ हेंथा होदों नङा होमबा हेंथा होदों माने मा? माखासे भुगिनांगौ जादों नंगौ ओ आथिखाल बिफां लाइफां खमायलांनायनि थाखाय जोंहा ओइ अखा बांखा खम जादों। आरो अखा बांखा गैयिनि थाखाय ओ माखासे आबाद मावनाय फोराबो जोंहा दा दैलां समावहाय जोबोद ओ उसुबिदा जायो। मानो होनबा दंफां लाइफाङा जेसेबांनो थागोन एसेबांनो जोंनि जोंनि बुहुमाव अखा हाबाय थागोन नङा होमबा नोंथां।
औ
बैफोरनि खमायलांनाय खारना जाहैबाय ओ दिनै जोंनि सुबुं माहा रिया माखासे बायसाइकेल बा गारि मथर आ बांसिन सालायनानै मा खालामबाय बैसोरनि बैसोरनि आबहावाखौ गुबुंलेखा खालामनानै माखासे बिफां आरो लाइगांफोरखौ थांना थानो हायोबायाने एसोरो थैलांनो बाय लोगोसे जों सुबुं बा मा खालामबाय गावनि जिउ राहा दाना लानो थाखाय बैखौ ह औ माबानानै दान दाननानै दानफायनो हमबाय खारनाव बिदुङा आथिखालनि जि दुंहाव बिदुं बियो बांनानै मानसिनि जिउआव जोंनाव बांसिन गोहोमबो खोख्लैनो हमदों नोंथा।
औ औ थारैनो नंगौ नोंथां जोंनि जोंनि सुबुं माहारिया जेरैबायदि दा आथिखालाव बारायगासिनो ना? बेफोरनि थाखाय न' लुनो जायगा बिफां लाइफांखौ न' लुनो थाखाय दानस्रांनानै आरो आबाद मावनानै जानो था थाखाय खालि जायगा खालामनायनि जाउनाव बिफां लाइफांफ्रा जोबस्रांलांदों आरो ओ जायनि जाहोनाव बिफां लाइ दानस्रांनानै ओ बिदुंनि दुंनाय हमदों अखानि बोथोरा जा बेफोरबायदि समाव गैयि सम गैयै जालांदों ओ नाङि समाव हानाय जेनेबा ओ जाय समाव अखानि गोनांथि जायोमोन बे समाव गैयि जालांबाय बेफोरबायदि जेरै गोजां बोथोर सौ ग ओ ओ गोजां बोथोर समाव गोजांनाय गैयि बेफोरबायदि खौ जों नुनो मोन्दों आरो आथ खालाव ओ जेरै जोंनि बारहावा गेब ओ बारहावा गेब्रेंनाय बेफोरखौ जोंनि बि फां लाइफांनि बिलाइफोरासो मा खालामो ओ साफा खालामनानै जोंनि जोंनि हां लानायाव गोग्गो आबहावाखौ हगारनानै होयो बेफोरबो जों बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव ओ गैया जालांनायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो ओ लाइफांफोरनिफ्राय जोङो गोबां ओ मुलि जों मिथिंगानिफ्रायसो बे बिफां लाइफांनिफ्रायसो मा खासे ए गोबाङानो लानो हायो बिफां लाइफां जोबस्रां नायनि जाहोन मुलि हारिनि लाइफांफोर खौ जालांनायखौ नुलांनो मोनबाय जेराव जोंनि बे हा बेरामखौ जोङो ओ होननायनि थाखाय जाबायदि नांगौ उम मुलि बेखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो ओ
औ
नोंथांनि बायदिब्ला आथिखालाव जो बिफां लाइफ फां रैखा खालामनो थाखाय माबायदि खालामनाया राहा लानाया मोजां जागोन नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ थारैनो नोंथां ओ जि नोंथाङा जि एसे सिगां आंनो फोरमायदों जोंहा लाइफांनिफ्राय माखासे जोंनि मा बिसोरनिफ्राय जोङो मुलि बान नाय जायो नङा होनबा माखासे मुुलि खौ जोङो मा लाइफ फांनिफायनो मोननानै जोंनो जानानै जोंनि देहा बेमार आजार दा जोंनियानो मोजां जायो नङा होमबा नाथाय बैफोरखौ जोंनि माखासे आब्रुथि गैयै मानसिफ्रा जानला मोनला दानलाबायनानै ओ सावलाबायनानै गारनायाव जोंहा मा बैफोरो खमायलांनो हमबाय दा बैफोरखौ जोङो ओ रैखाथि होनो थाखाय रैखाथि होनो थाखाय जोङो गिबियावनो मा खालामनांगोन जोंहा दंफां लाइफां दाननायफोरखौ खम खालामनांगोन सुबुं माहारिया। लोगोसे ओ गारि गुरा अब गुबुंले आबहावा खालामबाय ओ जेरै गिदिर गिदिर फेक्टेरिफोर बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनां गोन अब्लानासो बिफां लाइफाङाबो बिफां लाइफाङाबो थांनानै थानो हागोन। आरो बैफोरखौ जोङो बांहोनो बा माखासे लानदां जायगायाव जि जायगायाव दिनै बि फां लाइफां गैया बैफोराव जोङो मा खालामनांगोन जोङो सुबुं माहारिफ्रा थांनानै बिफां लाइ फां बैसोरनि फुलिफोरखौ गायहैनांगोन नङा होमबा लोगोसे जोङो गायनानैल' जानाय नङा बैसोर खौ जोंङो जोथोन लोनोबो रोंनांगोन सम मथे जों बि बिसोरनो दै होनो रोंनांगोन सम मथे जों बिसोरनो नांगौ बायदि हासार बिसोरनो होनो रोंनांगौ सम मथे जोङो बिसोरखौ मा खालामनांगोन गोबां दै अखा जुदि मोनद्रायोबाबो बिसोरोबो थांनानै थायानो हाया नालाय जोङो मा खालाम खालामनांगोन बैफोरखौबो रैखाथि नो नांगोन आरो नोंथां बेल' नङा लोगोसे जे जोङो बिफां लाइफ फानहैबाया गोबां ओ जोंनि देहानि मुलाम्फानि थाखाय जोङो फिथाइ सामथायबो मोनो जाय फिथाइ सामथायाइखौ जोङो दिनै जानानै गावनि देहा बेखौनो गोग्गोबो खालामना लानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो
जायनि थाखाय दानि सरखार जोंनि गोदोनिफ्रायनो जि मोनसे बा जुनाव आबहावा सान होननानै जोङो बै सानसेनि सानसे खौ जोङो मा आबहावा साननानै दंफां लाइफां गायनायनि दिन होननानै जोङो बाहाय बुङो नङा होमबा नोंथां
औ औ
नंगौ
आंनिब्ला बिफां लाइफांखौ लोगोसे फालांगि खालामनोबो हायो बिफांफां लाइफांजों लोगोसे जेरैहाय जोङो ओ बिफांखौ दानफायालासिनो बिनिफ्रायबो जों माखासे फिथाइफोरखौ फाननानै मुलाम्फा मोननाय जेरैहाय जोङो गय बिफां ओ लबर बिफां साफाद बेफोरबायदि गायनानै जोङो गोबां आबहावाखौबो रैखा खालामनायजों लोगोसे रांखान्थियावबो गोबां हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनिखायनो जों बेफोरबायदि माखा मोनसे खामानिजोंनो मोननै मोननै बेफोरबायदि ओ खामानियाव होनाय बेफोरबायदि हाबाखौ जों मावनो नाजानांसिगोन आरो आथिखालाव जे बिफां लाइफांफ्रा जोबोद खमायलांबाय बिनिखायनो जों बेफोर खामानिखौ मावनांसिगौ
नोंगौ नोंथां। थारैनो। जोङो ओ बैसो बैफोरनिफ्रायबो जों रां खा आरजिनो बा आ रां ओ रां आरजिनो हायो हामारो थारैनो।
औ
जोंनि थांना थानायाव आरो साब निफ्राय जोंखौ हेफाजाब होसिनबावो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नों
औ
होमबा नोंथांजों रायलायनान औ नोंथांजों रायज्लायनानै औ जागोन जागोन नोंथां।
उम
दे मोगोन।